औ नोंथां
औ
ओ नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों
अ ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
आं ओं ओरैनो दङ।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव दसे सम ओ जानाय लोंनायनि बारै आ जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथांनियाव ओ नोंथांखौ फंनैसो फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
अ दे
खोन्थालांनो हागोन ना नोंथाङा
अ हागोन दे
औ फोरमायलांदो बिब्दिब्ला नोथाङानो सिगांग्रो
औ मा ओंख्रि जाखो दा
हा
हेल'
औ खोनादों अ आङोथ' ओ ना ओंख्रिसोमोन नाजों बेलाहि
अ अ
नोंथाङा ओंखामखौ माबोरै सङो ओ एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ आङो ओंखामखौथ' बाइरं सुरग्रोबाय सुरग्रोना इनिफाय थौआव दै होनानै सङो आरो
औ
कुकारावबो सङो आरो मालाबा
औ
आरो जोङो
फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ अनला ओंख्रि नङा होनब्ला
अ अ अनला ओंख्रि
औ जोङो अनला ओंख्रिखौहायो सिगांग्रो देग्रो थाखाय जों जोङो माइरंखौहायो दैयाव सोमनानै लाग्रो नङा होनब्ला
अ अ
बिनिफ्राय जोङो ओ